खोनादों ना?
औ नोंथां।
औ औ खोनादों।
औ नोंथांखौ आं औ खोनादों नों नोंथांखौ आं कल हरनायनि जाहोना जादों। आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों।
औ
नोंथाङा नोंथाङा रायज्लायजागोन ने
औ रायज्लायजागोन नोंथां ‌।
औ नोंथां ओ जोङो दायो मैगं थाइगंनि सायाव आं सावरायनो सानगोन अ मैगं थाइगं नङा मा होनगोन बेखौ फिथाइ सामथायाइ खोनादों? फिथाइ सामथायाइ दा फिथाइ ओ दा बोथोराव जोङो फिथाइ सामथायाइखौथ' जोङो ओ गोबां रोखोमनि मोननो थाङो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ दायो जोङो फिथाइ सामथाइ जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय ओ स्पिसियेलि जोंनि नैबे ओनसोलाव फिथाइ सामथाइ फिथाय होनना बुङोब्ला खान्थाल थाइजौ बेफोरनो गुबै। दायो दायो खान्थाल थाइजौनि बोथोर दा बेफोराव ओ जोङो बेनि अनगायैबो जोङो ओ रैमालि मोननो थाङो। जायखौ जों आनारस होननाबो मिथियो दा बेनि अनगायैबो जोङो लिथुखौ मोननो थाङो।
औ लिथुखौ
औ आ बेनि अनगायैबो जोङो ओ बेनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ औ लिसु लिसु सुखौबो मोननो थाङो
औ
ओ नोंथाङा ओरैनो ओ नोंथांमोननि जे खान्थाल थाइजौनि बोथोरा ओ दा ओ सिजोन सिजोनेल जानानै दङ नङा होमबा बोथोरारि फिथाइ सामथाइ हिसाबै दा बैफोरखौ ओ बैफोरो एसे खमायलांनायखौ नुनो मोन्दों ना एसे बारिबोनायखौ नुनो मोन्दों दा नैबे समाव
ओ बिदिनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव जे जों दायो नुनो मोनदों दे गोबां गोबां गामियावनो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरा गोबां कमाय लांदों होननानै जों नुदों। आरो जेरै जिबायदि सिगांफोराव सिगांनि दिनफोराव जों नुबोदोंमोन दे गामि गामि जों गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौ जों नुनो थाङोमोन नखर नखर हिसाबै गोबां फिथाइ सामथाइफोर खौ नुयोमोन दा बेबायदिनो बेबायदि आं गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौ जों नुलिया अब्लाबो जों जेबादि फिथाइ सामथाइखौ गावनि न'वाव जानो नांगौ बेफोरखौ जों दाबै नुनोलाय मोनो आरोना‌। बेबायदिनो जों नै जोंहानावनो होनोब्ला नैजाय जों खान्थाल बिफां गोबां दं बिदिनो खान्थाल बेफोराव फिथाइफोरा गोबां जानानै दं। बिदिनो लिथुखु आरो बिदिनो लिसु थाइख्राव होननानै बुङो लिसु थाइजौ बेफोरबायदि गोबां जोंनि न'खरावबो बेबायदिनो आरोबां गुबुननि नखरावबो जों नुनो मोनो। दिनतु बा गोबां सिगांनि दिनफोराव जिबादि बिदि फिथाइ सामथाइ नुनो मोनोमोन बे दायो जों बेबादि नुनो थांलिया आरोना। बेनोसै
नंगौ औ जों ओ नुनो मोनो थाइजौ फिथाइफोरखौ जेब्ला गोरलै समावहाय ओ आसार बानायनाय जों नुनो मोनो।
औ
नोंथाङा ओ नुदों जानांगौ ओ आसारखौ बानायनानै जोङो उननि समावहाय जानो थाखाय जों आरामसे भोयामाव सोनानै दोनबाय। बेबायदिनो फालौ थाव आरि बिदिहाय होननानै नङा ओमबा दा बिदिहाय ओ मोनसे उननि समावहाय जानो थाखाय जोबोद मोनसे खाब जायो आरो आसार हिसाबै
औ
दा बेनि अनगायैबो जोङो खान्थाल फिथाइ खान्थाल फिथाइखौबो जोङो गोरलै समावहाय ओ मैगं जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथांमोननिथिंजाय ओ मैगं जानाय नुनो मोन्दोंना मोना खान्थाल फिथाइखौ
औ जोंनिथिं नुनो मोनो गोबां मानसियानो बिदि खान्थाल मैगंखौ जानो मोजां मोनो आरोना। आरो बिदिनो जोंनि नखरावबो जानाय जायो गोबां गुबुननि नखरावबो जों
बेबायदिनो गोबाङैनो बे टाउन सहरफोराव जों बि दि जे नागिरनायखौ नुनो मोनदों आरोना आङो बेबायदि टाउननि मानसिफोरा गोबां बेफोरखौ नागिरो बे खान्थाल बि माबाखौ मैगंखौ जानो थाखाय गोबां मोजां मोनो होननानै आं नुनो मोनदों आरोना
औ ओ खान्थाल फिथाइया बेबादि गोरलै समाव जानायनि अनगायैबो जोङो जेब्ला गोदर जायो रायो नङा ओमबा दा जेब्ला खान्थाल फिथाइया रानानै जेब्ला मोनगोन बेखौहाय जोङो ओ ओ जेरैहाय जोङो थोंजोङै जायो नङा ओमबा? बेबायदि जानायनि अनगायैबो जोङो ओ माबाफोर गुबुन राहा लाबावनानै जोङो बेखौ गोजानाव साप्लाय खालामनो हागोन नामा बेनि ओ जोङो राहाफोर नागिरनानै ओ मोननो थाङो जायफोरखौ जोङो जेनेबा जुस खालामनानैबो जोङो फानहरनो हायो दा बैफोर रखम जोङो ओ इन्डास्ट्रि बाट बेबादि इडास स्ट्रि जोङो जुस खालामनाय इन्डास्ट्रिफोर जोङो बहायो फज'योब्ला दा बेयो फालांगिनि फारसेथिंसायबो जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना। अब्लानिया जोङो बैफोर ओरैनो ओ बाह ओरैनो सिरि लांनानै गाज्रि जायालासेनो जोङो बेफोरखौ जोङो जुइस बानायनानै जोङो गोजान गोजान ओ हादोरफोराव ओ जोङो साप्लाय हरनो हागोन नङा होमबा दा बे आरो जोंनि थांना थानायनि मोनफा मोनफा राहा लामा होननानै आं सानो ओ नोंथाङा बे बेलायाव नुफेरदों नामा बेबादि साप्लाइ खालामनाय बा खालामैनो
औ। थ' जोंनि गामियारि ओनसोलावथ' आं बेबादिखौ नुनो मोनाखै बे जेबादि फिथाइ सामथाइफोरखौ लांनानै जे जुस बानायनाय बिदि इन्डास्ट्रिफोराव लांनाय बेखौथ' आं नुनो मोनाखै।
औ।
औ।
जोङो ओरैनो ओ थाइजौफोरखौ जों नुनो मोनो जुस बानायनानै नाथाय खानथालनि जोङो जुस नुनो मोनफेराखैनो नाथायबा हले बानायोबा जोबोर मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो गावनि फारसेथिंनोसो जायनिफ्राय दा नैबे समाव
औ।
जों मोननो हायो जे बेखौबो जों गोबां जायगायाव जुस बानाय होनना जों मिथिनो मोनो आरोना आं मिथिनो मोनदों
औ। दायो बेनि अनगायैबो जोङो लिथुखु फिथाइफोरखौ दा लिथुखौ फिथाइनि जोङो ओरैनोओ एसेबां मानि नुनो मोना थेवबो थायो आरो। फांफा फांनै बेबादिहाय जानो आनथा दा बेफोरो खौ बेफोरो आंओ ओरैनो जोङो बोथोरारि हिसाबै जानायनि अनगायैबो जों बेफोरखौ एसेसो फाननो हानाय हिसाबै जोङो जुदियो बानायोब्ला बेफोरबो मोनफा मोनफा थांना थानायनि राहा लामा होननानै आं सानो। नोंथांमोननि फारसेथिं जायो रैमालिफोरनि आबादफोरा माबादि एसे एसेबां माने आबाद सिस्टेमै दङना बिदि जान आनथाल' बेबायदि दङ।
बिदिथ' आं इसांयै बुंनो हाला खिन्थु आंनि हिसबावबा खायफाया गावनि जानो आन्थानि थाखायल' गायो आरो बि आबादफोरखौ मावो न'आवनोओ खिन्थु गोबां गुबुन गुबुन दोंख'आव आरो जाया ओ फालांगि खालामनो थाखाय बेफोरखौ गायो आरो बिबादिनो फानहरो बेबादिनो
औ।
नोङो बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों।
औ बेनि अनगायैबो जोङोओ आं खान्थालनि जुइसनिल' खोथा बुंनो साना नैबे समाव जोङो थाइजौखौबो जोङो मोननाय समावहाय जोङो खालामनो हायो। गोसोबाथाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो रैमालिफोरनिबो जों जुइस बानायनो हायो बेबायदिनो जोङो जुस बानाय बानाय जोङो साप्लाय हरनो हायो आरो बेफोरखौ ओ बेफोरखौ सोरखारनि बिथिंनिफ्राय हेफाजाब मोनोबा थारैनो बेयो मोनसे ओ जौगानायनि लामायाव फैगोन होननानै आं सानो
औ नंगौ नोंथां औ
औ बेनि अनगायैबो जोङो फिथाइ सामथाइ महरै जोङो दायो ओ दा नै फैगासिनो दङ खयलाम फिथाइ खयलाम फिथाइखौ नोंथाङा सिनाय जानांगौ
औ बेखौथ' आं सिनायनाय नङा
सिनायनाय नङाना बेयो जोंनि औ औ जोंनि ओनसोलावहाय बियो फांफा फांनै दङ बेफोरबो थारैनो बुंनो नांगोन जे ओ जाग्रा फिथाइ सामथाइफोरा जोंनियाव नांगौ बादिहाय फ्रामजोबोयानो नाथाय एथबां मानि आबाद सिस्टेमबो गैया आरो जायफोरखौ जोङो ओ गोजान गोजान जायगायाव जोङो साप्लाय हरनो हानाय बादि जोंनियाव एसेबां मानि बुरजा आबाद सिस्टेमाव गैया आरो
औ
दा बेफोरखौ जोङो बानायनो हायोबा जोबोद गाहाम जागोन होननानै आं सानो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बांसिनै माइ आबादखौनो बांसिन खालामनाय नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो जों जुदि फिथाइ सामथाइखौबो जुदि जोङो आबाद सिस्टेमै लायोबा माने थांना थानायनि जिउ राहा राहा लामा जुदि लायोबा बे थारैनो जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो दा फिथाइ सामथाइ होनोबा जोङो गय दा गयाबो मोनसे जोबोद मुंख'जाथाव जानानै दोङो जोंनि ओनसोलावहाय
औ नंगौ औ
दा बे गयखौ जोङो गोबाङानो बोरि हा थानायफोरा बे गोथौ हायाव जिहेथु जाया दायो बोरि बोरि हाफोराव बेफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो गयनि आबादा दासान्दि मोनसे ट्रेन्दिं जानानै दङ मोनसे बोहैथि बादि जानानै दङ दा बेखौ बयबो बोजबनायखौ जों नुनो मोनदों बे गोजान गोजान साप्लाइ थाङो होननानै जों मोन्थिदों दायो नोंथांमोननि दि जाय गयनि आबादा माबायदि
जोंनिथिंथ' गयनि आबादा गोबां बुरजा जालांगासिनो दायो बयनिबो न'खराव नायोब्ला जे जों गयनि बागान बेबायदि फिथाइफोरखौल' नुनो मोनसै आरो गोबां मानसियानो दा बिदि गय आबादफोरखौ गोबां खालामगासिनो जे जाय जेयावनो हक जे दुब्लिनि बे दुब्लि दं बे माइ गायनो थाखाय बेफोरखौनो जे गय बिफां गायनानै जे दुब्लिखौ फोजोबस्रांनो लादों खायफाफोरा बेबायदिनो जों बे दुब्लिफोरखौबो बेनि दारै गय बिफांनि थाखाय जों आं दुब्लिफोरखौ जे खमायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो ना जे गय बिफाङानो औ गोबां जे ट्रेन्दिं बायदि सोलिगासिनो गोबां गासै जायगायावबो बेखौल' मानसिफोरा नायोसै आरो बिनिखायनो गयखौल' मानसिफोरा गायदों आरो बिनिखायनो गोबां मानसिफोरानो आबादफोरखौ नागारदों आरो
औ नोंथां जोबोर मोजां नांबाय नोंथांजों फिथाइ सामथाइनि बागै सावरायनानै दायो नों थां जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथां आर दोनथ'लायजासिगोन नामा?
औ दोन्थ' जासिगोन
औ दे साबायखर।